हेलौ नोंथां अ नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ
दा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव माने सावरायनो सानदों बे टपिकआनो जाहैबाय नोंथांजों जिब जुनारनि सायाव सावरायनो सानो आरो नोंथां
अ जिब जुनार हागोन दा आसोल दे बुंलाय
दा नोंथांजों आङो मा होनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जिब जुनार फिसियो एबा मा मा रोखोम मैजि होननानै फिनाय जायो बेफोरनि बारै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ
औ
दा जिब जुनार होनोब्लाथ' जेनेबा जिब जुनाराबो जोंनि जिउआारि जिउ गोनां जुनाद जेरै जोंबो जों बदिनो बे मिथिंगायारि सम्दानो होनजायो दा जिब जुनार जुदि होना आथिखालावथ' ओरैनो न'खराव फिसिग्रा होनबाथ' जोङो जेरै दाउ अमा दाउ अमा बोरमा मोसौ मैसो बेफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो सरासनस्रा स' बेफोरखौ फिसिनानैनो जेनेबा जोंनि सु जोंनि बांसिन मानसियानो जेनेबा माखासे जिउ खांगासिनो जेरै दाावमा फार्म खुलिबाय जेनेबा दाउ फार्म खुलिबाय दाउ फारामखौ दाउ जेनेबा हम्ला नों फार्म खुलिबाय बेजों जोङो बिदै बिदै फाननानैबो जोङो फैसा मोनगोन आरो दाउ फाननानैबो फैसा मोनगोन।
औ।
आरोओजोंहाय अमा फाननाय अमा फार्म अमा फार्मखौ जेरै हमना ला नों आजिखालि अमा मासेनि दामाव हमना ला बिस बिस त्रिस हाजार जाखायो। नैजि थामजि रोजा जाखायो स' जों हमना ला मासे अमा फिबाय हमना ला। मासे मानै दसथा फिबाय हमना ला जोङो थिखानानै जों हमना ला मोनफ्रोमबो मान्थआवनो जेनेबा मासे मासे अमा फिनो हायोबा जोङो मासाव थामजि रोजा थामजि रोजा बिदिनो मानै हमना ला थामजि नैजिबा थामजिनि गेजेराव जों फाननानै जों माने बिदिनो गोबां रां फोरमायना होयो आरो जेनेबा आरो मोसौ मोसौखौथ' ओरैनो गोबां बोसोरनि उनावसो फाननो हायो नालाय बेफोरबो जोंसो मानि माबाया दा जोंना अमा दाउ फार्मावनो जों माने दाउ फिसिनानै गोबां माने जिउ खुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना दा जोंनि मानसि जिब जुनारखौ बुंबाथ' जों गोदोनि गोदोयथ' गों गोबां जिब जुनार जाबोबाय हाग्रानि जिब जुनारखौ
उम
दा जोंखौ माने नुबाय आरोना गोदोनि जेनेबा गोदोनि दिनावहथ' गोबां हाग्रा हाग्रायाव थांनानै हाग्रानि जिब जुनार जायोमोन जेरै बुंनो थांबावदों मै बायदिसिना माने जों गोबां हाग्रानि जिब जुनार जायोमोन गोदोनि दिनाव दानि जुगाव जों माने बेफोरखौ बारा जाला आरो माने जों बि सम दानि जुगाव जों रैखाथिसो खालामनायखौ नुनो मोनो जब जुनार बुङोब्ला दानि जुगाव जों जेरै आं दानि होनखाबाय न'आव फिसिनाय दाउ अमा ओम बोरमा बेफोरखौ जों जानाय जायो आरो आरो जों मोसौखौ जाया सरासनस्रा जों मोसौखौ फिसिनानै हालौवनायाव बाहायो आरो गाइखेर गाइखेर सेरनाय बायदिसिनायाव बाहायनाय जायो आरो ना दा जों बेखौनो नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव जब जुनार फिनाय होनोब्लाथ' जेरै जोंथिं मा मा फियो होनबा बेनो आरो ओरैनो ओरैनो सोर सोरबा सैमा फिसियो माउजि फिसियो आरोना बेफोरथ' बेलेग ओ न'आव ओरैनो दा बेफोरखौ जेबा जानो थाखायथ' जों बेफोरखौनो मेनलि फिसिनाय जाखायो आरो नाव अमा बोरमाफोरखौनो आथिखालनि मुगायाव बेनो माखासे मानसि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि राहाया बेबो जाहैबाय आरो ना दा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
दा जोंनिथिंथ' जामानि जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिसिनाय जायो दा नोंथांमोननिथिंबो बुंनाय माने जोंनिथिंबो मा होनो मेनलि जोंनि बर' माहोनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां गोदोनिफ्रायनो फिबाय थानाय दाउ अमा बोरमा मोसौ बिदिनो मैसो हांसो बेफोरबायदिखौ फिसिनानै जोंनि सुबुं माहारिया गोबां रां खामायनो हादों जायनि जाहोनाव जों नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बेफोरजोंनो बायना लानो हायो बेफोरफोरखौ जों गोबां रोखोमनि फिसियो जाय जोंनि मुगायाव सोलिबाय थानाय माखासे अमा बेफोरखौ जानानै माखासे सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो जाबो जाबो आथिखालसिमबो दाबो गारनो हायाखै जायनि जाउनाव जोङो गोबां रोखोमनि अमाखौ माखासे आयदाजों फिसिनाय जायो जोङो गा ओनसोलाव हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि अमाखौ फिनानै माहोनो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव अमाखौ खौहायो गोरलैयावहायो जों खम बेसेननि बायनानै बेखौ गेदेर एबा गिदिर खालामनानै गोबां फैसा मोननो हायो जाय गावनि नांगौखिनि मुवाखौ बायना लानो हायो बेखौ गोरलैयावहाय माखासे ओंखाम सिफ्लायनाय एबा ओंखामजों गुन्दै जेसेजों गलायनानै जाहोयोमोन आरो लगायनानै बिनि उनाव गिदेर जाबायखौ थास' एबा मोनसे थास' रुनानै एबा मोनसे थालिरफोरजों रुनानै जाहोयो जाय अमाया थाब देरो आरो गोबां देरनायनि जाहोना जाबाय खम समनि गेजेरावनो मोनसे जोंनि बर' समाज आइजोफोराथ' जुमाय जौ होनाय सङो। बै जौनि अफ्रिखौ अमा नो होनाय जायो आरो नोंथां बेखौ अमाया जानानै हायो गोबां सम खम समनि गेजेरावनो देरनायखौ नुनो मोनो। जाय जोङो अमा बेफोरखौ गोबां सम खमनि गेजेरावजों देरनानै जोङो मास मोनथाम मास मोनसेनि गेजेरावनो मा होनो गोबां इदिनो सम बोसोरसे बोसोरनै नाङाफ्रा मानोे खम समनि गेजेराव देरनानै फाननानै गोबां रोखोमनि फैसाखौ मोननो हायो। जाय जोङो गावनि नांगौखौ खौ सुफुंनो हाया नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनि माखासे सुबुंफोरा माखासे मा होनो गावनि अमा फाराम लुनाय एबा बिदिनो बयलार फार्म लुनायखौ नुनो मोन्दों। जाय अमा फार्म एबा बोन ब्रयलार फार्म नुनानै बिनिफ्राय मोनामनाय एबा बा माबाखौ गेसफोरखौ गुबुननि थाखाय खहा खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव गुबुनफ्राबो बेफोरबायदि मोनामनायफोरखौ मा होनो सहायनो हायो एथ'बां लेथ्रा मोनामनाय मासे मानिनानै एथ'बां लेथ्राबोनांगौ आरो फारामनि अमा होननाय बेफोरखौ जोंनि माखासे माखासे बुजिनो रोङै आबाद माबा फिनानै जाग्रा माखासे मा होनो सुबुंफ्रा बेफोरखौ फिनायाव माखासे मालायनि खहा खालामनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाउनाव मालायजों सोंखारि गोनां जादों। जाय माखासे सुबुंफोरा सहायनो गोनां जादों माखासे गुबुंले आबहावाजों जाय बेखौ मोनामनाय एबा बिनि गेसफोर हाबनायजों ओंखाम जानो हाया एबा थानो हाया आरो नोंथां। बेनि जााहोनाव माखासे सुबुंफ्रा सांग्रां जानांगौ गावनि फारसेल' नायब्राज्लाया गुबुननि फारसेबो नायनांगौ जाय जों गुबुनखौ खहा खालामनो ह नाङा आरो नोंथां जाय गावनि सुबुं गाव सुबुं मा होनो गावनि मुलाम्फा जानायखौल' नायो सोरबा सोरबा सुबुङा बेनि मा होनो मुलाम्फाया म खम मान जोबोद माबा आरो लसो जाय जोंनि सुबुङा माखासे मा होनो नाङि मुवाफोरखौ मावनानै माखासे सुबुंफोरनि मा होनो। सायावहाय जोबोद माने गाज्रि गोहोम ख गोख्लैयो जादों नोंथां जोङो जिब जुनार होनब्लाथ' जोङो सरैखा खालामनांगौ जिब जुनारखौ जाय जोङो जिब जुनार नङाबानो जों मोनो जोंनि मुगायाव जोंनि बुहुमाबो थांनानै थानो हाया जिब जुनारजोंसो जोङो थांना थानो हायो। जाय जोङो माखासे जिब जुनारफोरखौ रैखा खालामनांगौ जेरै जोंनि आसामनि गं थसेयारि गान्दा जा बुथारो बिनो सुथुर होननानै आसामनि बेफोरखौ जों नुनो मोनो जाय जोङो माखासे जिब जुनार मैदेर मोख्रा जायनि मा होनो बेसेन मा होनो बिनि हारा एबा बिनि हाथाइ मैदेरनि हाथाइ बेफोरो बेसेन गोसा मुवा जाय बेखौ सिखारिफ्रा बुं बुथारनानै फाननानै गोबां रोखोमनि फैसा मोननो हायो बेफोरखौाव जों हेंथा होनांगौ। जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे मिथिंनि मा होनो जिब जुनार बेफोर गोमालांनो हमो। जाय जोङो माखासे नांगौखिनि जिब जुनारखौ जों मोननो थाङा आरो नोंथां। जाय जोङो माखासे गान्दा होननाय बेफोरखौ जों गोबां रोखोमनि मा होनो रैखाथि होनांगौ बेफोरखौ सिखारिफ्रा बुथारनानै बिनि बिगुर बिनि गं बिनि हाथाय बिनि हारा बेफोरखौ फाननानै गोबां रोखोमनि फैसा मोननो हायो बेखायनो जोङो बेफोरखौ होबथारानांगौ जाय बेफोरखौ आयेननि बेरेखा मावा बेफोर बेफोरजों बेफोरो बिसोर सिखारिफ्रा जाय साजा होनां साजा मा मोननांगौ जायो आरो बिनिफ्राय जों गोजानाव थांनांगौ होयोबा जोंनि जिब जुनारखौ रैखाथि होनाया जोंनि थाखाय माबा मोनसे मावनांगौ हाबा थार आरो नोंथां जाय जोङो माखासे आथिखालनि मुगायाव गामि एबा सोहोरफ्राव थानाय दाउफोरखौबो गावलाबायनाय थानाय नुनो मोनो जाय जोंनि दाउ फोरा माखासे जोंनि आबादाव थानाय एम्फौ एनलाखौ जानानै मोजां खालामोमोन आरो आबादखौ जों आबादखौ रैखा खालामोमोन बेनिखायनो जोङो दाउफोरखौबो गावनो होनाङा जाय जोङो दाउफोरखौ गावलाबनायखौ नुनो मोनो बिनि जाउनाव माखासे जोंनि सरखारनिफ्राय फैनाय टावर खुन्था जाय बे फोर जोंनि दाउफोर‌ खौ नस्थ' खालामनाय एबा थैनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाउनाव माखासे जोंनि दाउफ्रा गोमालांनो हमदों दाउस्रि दाउला दाउलुर मा होनो दाउथु बेफोरखौ जों खम जानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाउनाव बेफोरो गोमालांनो हमगासिनो दङ दासान्दि बेनिखायनो जों बेखौ रैखा खालामनांगौ माखासे दाउफोरखौ जों बुथारलाबायनाङा जोङो माखासे गोरलै दाउफ्रा गोरैलाबायायबाबो जों बेफोरखौ बुथारनो नाङा बेफोरखौ जों होबथ होबथाथारनांगौ बुथारनायनिफ्राय जाय जोङो माखासे रैखा मोननो हायो आरो मा होनो जों एम्फौ एनलानिफ्राय जोंनि आबादारिफ्राथ' मिथिया जोंनि गामियारि सुबुंफोरा जोंनि आबाद